हेलौ
ओम खोनादोंना ओ खोनादो खोनादो ओ नोंथांनाव मोननैसो सो सोंथि सोंनि आङो जोंनि बर' हारिनि हारिमुजों लोब्बा गोनां मोननैसो सों थि सोंनि आङो खोनाबायना
ओस सोंनो हागोन औ
जोंनि बर' हारिनि हारिमुजों जिथु दामनाय देनाय दं नङा होमबा बे दामनाय देनायनि मोननैसो आगजुफोरनि मुं बुंनो हागोन ना
ओ जोङो मिथिनो हायो बर'फोरा ओ माखासे दामग्रा देग्राफोर दङ जायफोरनि मुङा जाबाय सेरजा खाम सिफुं ओ बेफोरखौ हा बर' फोरा माखासे फोरबोआवहा बाहायनाय जायो आरो बे कालचारखो ओ बे दामग्रा देग्राखोहा बर'फोरा गोदो समनिफ्रायनो दासिम समहालागि बिखौ बाहायबोबाय थादों आरो बियो बर'फोरनि मोनसे ओ मुंख'जाथाव मोनसे दामग्रा देग ग्रा
आदसा बे ओ दामग्रा आगजुफोरनि गेजेराव ओ माबे मोनसे आगजुखौ नोंथाङा बांसिन नुनो मोनो
ओ जोंफोरो खामखो जोङो बांसिन बाहायनाय जों नुनो मोनो खाम आरो सिफुं ओ मानो होनोब्ला बे खाम आरो सिफुङा ओ जोंनि बर'नि मोनसे ओ मुंख'जाथाव मोसानाय बागुरुम्बा जों जायखौ मिथिनो हायो ओ बेयावहा जोबोद गोनां थार आरो बे बागुरुमबा मोसानाया ओ गोबां ओ प्रग्रामफोरावनो बा फांसनफोरावनो बियो मोनसे
ओम
सिन बाहाय जा नाय बे मोनसे मोसानाय आरो जोङो नु‌ नुनो मोनो जोङो गोबां मानसिफोराहा
ओम
ओ प्रग्रामफोरावहा बे सिफुं आरो बे खामखोहा बाहायनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो बिनिखायनो बे खामानि फुंआवहा मानसिफोरजोंहा मोनसे बाहायजानाय बांसिन ओ बाहायजानाय दामग्रा दे
आदसा बेखौ आं नोंथांबाय मिथिनो मोनबाय ओ बर हारिनि जिथु दा नोंथां बुंलांबाय बागुरुम्बा मोसानाय नङा होमबा ओ बर'नि गेजेराव ओ बेफोरबायदि मुंदांखा मोसानाय खेराइ खेराइ दं नङा होमबा?
ओ ओ
खेराइनि मोननैसो मोसानाय मुं बुंनो हागोन ना नोंथाङा?
ओ जोंफोरो ओ खेराइनि माखासे जोङो मोसानायफोरनि मुंङा जाबाय जों मिथिनो हायो
ओम
ओ मोसाग्लांनाय दावस्रि देलाय मोसानाय आरो
जा बेखिनिखौनो नोंथाङा मिथिगोन नङा होनबा
अ
अ औ
खिनिखौ खोन गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जितु नि नों सोमोन्दो गोनां बैसागु फोरबो नङा होमबा बैसागु फोरबो बे बैसागु फोरबोनि सानाव ओ बैसागुनि जिथु से खालार से खालारनि सानसे सिगाङाव जोङो गोबां हाग्रानि मैगं थाइगं जायो खाबथिंनानै बिलाइ मैगं नङा हबा बै मैगंफोरनि मुं बुंनो हाग हागोन ना नोंथाङा
ओ जोंफोरोहा बे समावहा ओ गोदान बोसोर हिसाबै बिखौ फालिनाय जायो आरो बे जानाय ओंख्रिखौहा मानसिफोरा बेखौ मोनसे मेडिसिन हिसाबै बाहायो बेखौ बा मोनसे दावाय हिसाबै बाहायो ओ बेयावहा गासै सेजौसे मैगंफोर खौ बर फोराहा संनानै जानाय जायो ओ बेयावहा ओ संनाय ओंख्रिफोरानो जाबाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओंख्रिफोर जों फोरो बखनो हायो माखासे जोंफोरो ह जेरै थाराय जारिमा खिफि बेन्दों बेबायदिनो गोबां ओंख्रि फोर दङ जायफोरा हा मिथिंगानिफ्राय मोनो आरो जाय फोर हा मेडिसिन होयि ओंख्रिफोर बेखौ हा संनानै जानाय जायो
उ उ जाबाय ओमफ्राय बिदिनो दा नोंथाङा सोमोनदो गोनां एकदमनि थाखाय मुंदांखा मैगं मोननैसो मुं बुंनो हागोन ना जायखनि खि माने जोंनि बर हारिनि मैगं होनना मिथिख थायो आरो
ओ ओ जोंफोरो हा मिथियो जोंनि बर हारियहा जानायाव ओ लोंनायावहा गोबां मुंखजाथाव आरो बरफोरा माखासे ओ मुंखजाथाव ओंख्रिफोर दङ जाय ओंख्रिफोरनि मुङानो जाबाय अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि गोहा ओ माइरं गुन्दैनिफ्राय बानायनाय जायो आरो बेखौ हा माइरं गुन्दै बानायनानै हा बेखौ संनाय जायो आरो जोंफोरो नुनो मोन बावो नारजि ओंख्रि आरो नाफाम बाथोन ओ बेफोर माखासे मैग मैगंफोरा जोंनि बर हारिनि मोनसे मुंदांखा ओंख्रि आरो बे ओंख्रिफोरा ओ जों बर हारियाल जानाय बे ओंख्रि नंङा बेखौ मानसिफोरा हा जोंनि बे ओंख्रिखौ गोथाव मोननानै आरो बिखौहा ओ मानसिफोरा ओ गु गुबुन मानसिफोराबो बिखौ ओ ट्राइ खालामनानै आरो बिथांमोनाबो गाहाम मोननानैहा बिथांमोनाबो गाव गावनि नआव हा जों संना जानायफोरखो जों नुनो मोनो
आदसा ओ नोंथाङा दानि बुंलांबाय जिथु नारजि ओंख्रि बे नारजि ओंख्रिखौ आं एसे मिन थिनायाव जेनेबा जिथु नारजि ओंख्रि हिसाबै जोंङो ओ लोगो लोगो जे जे बेखौ हानायनि लोगो लोगो बेखौ नारजि ओंख्रि बुंङा नामा बेखौ फोराननानैसो नारजि ओंख्रि आदसा बेखौ फाथो बुंङो गोथां समाव ना बेखौ राननायनि उनाव मसबिखो नारजि ओंख्रि बुंङो नङा होनोमबा?
अ औ
अ ओम ओमफ्राय बे नारजिजों मा मा होफादों देरनानै जानाय जायो बुंनो हागोन नामा
बेयावहा नारजि नार्जि ओंख्रिया बेलेक बेलेग रोखोमै संनानै जानाय जायो जेरै जोंङो अमा बेदरजों नारजि संनानै जायो। ज आरो नारजि गुन्दैजों जों नाजों संनानै जायो आरो जोंङो नारजिजों अमा बिबु बिदिनो संना जानाय जायो जोंङो बेलेग बेलेक रोखोमै जोंङो जानाय जायो आरो बेनि सुवादफोराबो बेलेक बेलेक रोखोमनि।
आलदा जायो आरो ना। उम दा जिथु ओ अनदला खारि होनना बुंदों ना बे थ बरनि जोबोद मुंदांखा मैगं बे मैगंजों माबाफोर होफादेरनाय जायो नामा साबसिन जानायनि थाखाय?
बेयाव हा बरफोरा गोदोनिफ्रायनो मोनसे ओ खारै बाहायबोनाय जादों। जायफोरफोरखौहा जोंनि गोदो गोदायनि आबौ आबैमोनानो बिखौ खालामनानै खिन्थिबोबाय थादों आरो बिखो नआव नो बानायनाय जायो जि खारै बेखौ अनला खारैयाव होनाय जायो मा नो थाखै होनोब्ला जे बै अनला खारैहा बांसिन माने गोथाव जायो आरो जानो थाखै माने बांसिन मोजां जायो बिनि थाखाय बे खारैखौहा होनाय जायो।
ओमफ्राय दा ओ जियानो जा जोंनि हारिमुनि गोबां मैगं थाइगंनि मुं बुंबाय नोंथाङा ओमफ्राय बिदिनो ओ जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो गोनां ओ गांनैसो आइजोफोरनि दख'ना मुं मुं बुंनो हागोन नामा? मोसानायाव गाननाय बा जिथु जोंनि जिथु हारिनि हारिमु दिन्थिफुंनायफोराव गाननाय दख'ना।
अ अ जोंफोरो नुनो मोनो जोंनि बर' हारियाहा गाननाय जोमनायखौ लानानैहा गोबां जौगानाय। ओ जोंनि बर' हारियाहा गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय दङ। ओ हिन्जावसाफोरा दखना होननाय बेखौ गानो जेर बायाव आर लोगोसे फास्रा लायो आरो हौवाफोरा गामसा गानो आरो जोङो नायनो नुनो मोनो जोङो मोसानायावहा जे रै ओ दखना गुबै ओ बिखौहा गाननाय जायो आरो लोगोसे आरनाइ लानाय जायो आरो रिगि रि गां फालि बेखौहा लानाय जायो। आरो जोंफोरो दखना खौ मोननै रोखोमनि नुनो हायो जाय सानजारिफोराहा बा सानजागालाव थानायफोराहा जेरै दखना अग्रन बेखौहाय बांसिन बाहायनाय जायो। आरो जायफोरा सोनाब गा थिं थादों बिसोरो हालां दखना बेखौहा बांसिन बाहायनाय जायो। आरो जोंफोरो मोसानायावहा बांसिन ओ दखना गुबै बेखौ जोङो बाहायनाय जोङो नुनो मोनो। आरो बेयावहा गोबां रोखोमनि द दखनाफोर दङ जेरै ओ सिल्कनि दखना ओ आरो बेयावहा गोबां गोबां बिदिनो आगरफोर एरनाय दखनाफोर दङ ओ जेरै द दखना गुबै आरो दखना ओ मुगानि दखना
उम
दखना आरो ओ खासि हाथाइ दखना बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जों दखनाफोरखौ नुनो मोननाय जायो।
उम ओमफ्राय जियानजा नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा जों बर हारिनि हारिमुनि सोमोन्दै मोनथिनो मोनो हायो ओ गिबियावनो जायनि बाथ्रा बुंलांबाय बेनिख आं गोबां उन समफोराव आंनो खोनथाबावगोन होननामिजिंथिबाय। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदिनो सोंथिनि फिननायफोरखौ फोरमायथिना होनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। जायानो जा नोंथांनि फिननायफोरखौ मोनबाय गोजोन दे दे।
औ ओं दे।
आं